हेल'। औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नों थांनिसै।
औ। आं नोंथां नोंथांजों बिगियाननि मोजां आरो गाज्रि गोहोमनि सम सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन।
औ ओ दे बिदिब्ला जोङो जोङो बिगियान होनना बुङोब्ला जोङो। आथिखालनि मुगायाव जोङो बिगियाननिफ्राय जोङो फारसे साइडखि बिगियाननि जौगानाय। जोङो मोजां फिथाइ जों मोननो हादों आरो फारसे साइड जोङो गाज्रि गोहोम बबो जोङो गोग्लैनांगौ जादों आरो माने गाज्रि गोहोमनि फारसेबो जोङो थांनो हमदों जोङो मोजां गोहोम होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो। गोदोनि समाव दाबसे जायगायाव जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय थांनो गोनांब्ला जोङो आथिंजों। गोबां सम लायोमोन। नाथाय आथिखालनि बिगियान जौगानि जोहै जोङो दिनै गारि मथर। ओ जोंनि गेजेराव जोङो फैबाय जायनि जाहोनाव जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम। थांनायाव जोङो जोबोर गोरलै जानानै फैबाय आरो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो हान्थिनो हानाय जानानै फैबाय आरो। बिनि अनगायैबो जोङो ओ दै लामाजों हान्थिनाय हान्थिग्रा जेरै नाव जाहाज बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जाहाजफोरबो जोङो बानायनो हाबाय जाययाव जोङो मास मोन। से दान एबा नै दान एबा थाम दान बेफोरलागै जोङो बे जाह नि सिङावनो जिउ खुंनो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैदों आरो जोङो जाह एबा नावफोरजों हान्थिनानै जोङो जे दैनि गेजेराव थानाय गिदिर गिदोर दिप बेफोरावबो जोङो उन संनानै बेफोराव जोङो न'खुलि एबा थाग्रा खुलि जोङो दिनैनि सम। समाव बानायनो हानाय जानानै फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोङो बिरखं जोङो अख्रां सानि बिरखं बेखौबो बानायनो हायो हादों जायनि जाउनाव जोङो जोंनि भारत हादरनिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे हादराव जोङो थांनो। गोबां खम समनि गेजेराव जोङो हान्थिलांनो हानाय जानानै फैदों आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिनि अनगायैबो जोङो जा मबाइल फन मबाइल फननि गेजेरजोंबो जोङो जा गोदोनि समाव सासे गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों जोङो सावरायनो गोनां मोनब्ला जोङो गोबां सम लायोमोन एबा जोङो बिथांजों लाइजाम गांसेसो लिरनो गोनां जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो जामबुंनि गेजेरजों जोङो गोजानाव थानाय सासे सुबुंजोंबो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो हानाय जानानै फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोंनिया सावस्रि फाहामथाय होनाय बेयावबो जोंखौ बिगियाना जोबोर गोदोर हेफाजाब होदों नोंथाङा बे सावस्रि हेफाजाब होनाय एबा देहा फाहामथाय होनाय बेनि सोमोन्दै बिगियाननि जोैहै बोरै दावगानाय मोनदों एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंना बिदिनो गियान होनबा दानि मुगायाव गोबां जौगानानै फैबाय बिदिनोहाय जोंहा दोहाय बि गोबां सुबुङानो जोंना मेलेरिया बायदिसिना बेफोर बेरामजों गोबां सुबुङानो जिउ गोमालांदोंमोन नाथाय जोंहा दानि बिगियाननि मुगायाव बिदिनो मेलेरिया एबा कल लेरा बायदिसिना बेरामजों जोंहा गोबां सुबुंखौ जिउ गोमानायनिफ्राय जोङो बासायनो हायो बिदिनो जोंनानि बिगियाननि गियाननि जुग जोबोर गोदान गोदान एबा जोंनि देहा देहा गाज्रि जानाय बेफोरखौ जोंहा बिगियाननि
जोहैनो जोंहा डक्टर बायदिसिनानि याव लांनोबोला नोंनि देहायाव मा जादों एबा ओ नोंनि देहा सिंवाव माबबा अन्थाइ एबा माबबाफोर जादों बेफोरखौबो जोंना दानि मुगायाव नायनो हायो एबा नायनानै बेखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानायखौ जोङो मोनथि दानि मुगायावथ' जोङो औ बिदिनो सिना बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो बिदिनो जोंना आथिं आखाइ बायना थायो खायसे सुबुंआ आथिं आखायाव लहा बायदिसिना सोना नानैहाय जोंना थाबायनो हानाय एबा हान्थिनो हानाय खालामनानै होनो हायो बिगियाननि आदब
औ
बिदिनो जोंना गोबां गोदान गोदान बिगियाननि आदब फैनायनि थाखाय जोंनि
जोंनि बिदिनो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय नि सायावबो जोंहा जोबोर मोजां एबा गोहोम गोनां जानानै फैदों आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बिदिनो जोंना बिगियाननि फारसे गाज्रि होनोब्लाथाय जोंना बिदि बिदिनो दरसे हादरजों एबा गुबुन दरसे हादरजों जोंना बिदिनो जो स्थ' जानाय बेफोराव जोंना बायदिसिना गिदिर गिदिर बमा एबा मिसाइल बायदिसिना जों जोंना बेफ्र्रु होनाय बेफोरनि जाहोनावनो जोंनि आबहावाया गुबुं जफ्रुनायफ्रुनाय जोंहा गोबां सुबुङनो थैनाङो एबा खरा खमफा बायदिसिना देहायारि
सोरनिबा देहाया मायबा मोनसे जाना थायो सोरनाबा आथिं आखाइ बायनाय सोरनाबा बिदिनो जोंना गोबां गोहोमबो गोग्लैदों होननानै जोङो मिथिना मोनो
नंगौ नंगौ
बिदिनोहाय जोंना बिगियाननि जुगुनफोरा्रा दानि मुगायावथ' गोबां मबाइल बिदिनो कम्पिउटार फैनो हमबाय बिदिनो जोंना दानि उन्दै उन्दै गथ'फोराहाय जोंना गेम बायदिसिना गेलेनानैबो जोंना गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो एबा खायसे खायसेया जोंना
बिदिनो मेन्टेलि उइक जानानै थालाङो एबा जोंना लोरबां जाना थालाङो बे बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां
नंगौ थारैनो जोंनिया बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो गिबि जा जोंनि सायाव गोहोम गोदोर गोहोम खोख्लैदों होननानै होनना बुङोब्ला जोङो जा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जोंनि ओनसोलाव बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो ओ गोबां गारि जोङो दिहुनबाय आरो नांगौनिख्रुबारास सुबुंफोरा माने गारिखौ सालायनाय जाबाय आरोना दानि जुगावथ' जोङो साइकेल एबा गाइ गारि गराइ गारिफोरखौ एबा मोसौ गारिफोरखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो आथिखालाव बांसिन सुबुंफोरानो दानिया गारि मथरसो सालायग्रा जाजोब्बाय नालाय दा गारि मथर सालायनायनि जााहनाव गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दैया जोंनि आबहावा आबहावाखौ जोंनि बारहावाजों गोरोबफानानै गुबुंले खालामनानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो जायनि जाहोनाव जोङो गोबां गिदिर गिदेर बेरामव गोग्लैनो गोनां जायो होननानै फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोंनिया आथिखालाव जााय इन्टारनेट गायसंनाय गासैबो सोहोर ओनसोल एबा गामि ओनसोलफोरावबो जोङो दानि समाव गोबां गोदोर गोदोर टावार एबा इन्टारनेट जों गावा गायसननायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलावबो जोंनि जा दाउसिन दाउला फिसा फिसा दाउसिन दाउला आरो एम्फौ एनलाफोरनि सायाव जोङो गोबां गोदोर गोहोम गोग्लैनाय एबा रेडियेसन जानायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाउनाव दाउआ जोंनि गामि ओनसोल समायना गामि ओनसोल खौ नागारनानै गुबुन दाबसे हाग्रा बारि एबा गुबुन जायगायाव बिरलांजोबनो हमबाय आरो गोबां एम्फौ एनलाफोरानो जोंना थैलांनो हमबाय जायनि जाहनाव जोङो मिथिंगायाव जोङो गासिबो दाावसिन दाावला आरो एम्फौ एनला सासेया एबा मासेया गुबुन सासेनि सायाव सनारनानै खौ मान जोङो खुंनो हायो नालाय बेनिखायनो बे जा दा न दाउनायाया गोमालांबाय बिनि थाखाय जोङो गोबां खैफोदाव एबा बेमार आजाराव दिनै गोलैनो गोनां जानानै फैदों आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
नंगौ बिनि अनगायैबो जोंनिया आथिखालाव जोङो बिगियान गि ओ जौगानायनि जोहै जा दिहुनजानाय हासार बेखौ जोङो आबाद फोथाराव बाहायनायनि जाउनाव एबा गोबां मेडिसिन जोङो नांगौनि बा फ मोजांनो थाखाय बाहायनायावनो जोङो दिनै जा मेडिसिन होफबनाय जोंनि फसल एबा आबाद बेखौ जोङो जानानै दिनै फिथाइ सामथायाइखौ जानानै जोङो गोबां बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों आरोोना आरो बेनि थाखायनो जोंनि सासे सुबुंनि जिउआ गोदोनि समावथ' दाइनजि एबा गुजि बोसोरालागै जोङो थांबोनायखौ नुदोंमोन जोंनि आबौ आबौ आबौ आबौखौ नाथाय दिनैनि समाव जोङो ब्रैजि एबा बाजि एबा द जि बोसोरनि गेजेरावनो जोङो जिउ गोमानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जानानै फैदों आरो नोंथाङा बिगियाननि जोहै गारि मथर सालायनानै जा बारहावा गेब्रेङो बेखौ नोंथाङा होबथानायनि माबाफोर राहा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां जोंना बिदिनो बिगियाननि आदबजों गोबां गारि मथर दिहुनन्नायखौ जोङो नुनानै मोनदों एबा जोंनि ओनसोलावबो गामि ओनसोलावबो दानि मुगायाव गोबां गारि एबा जोंहा आन्थोर जयै लामायाव थांलाय फैलाय गारिजों गारिखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नंगौ
बिदि जोंना आन्थोर जयै गारि खारनायनि थाखायनो जोंनि आबहावाया बेनिफ्राय ओंखारनाय गोबां बिस गोनां उखुन्दै ओंखारनाय बेफोरनिफ्राय जोंहा गोबां आबहावाया गोबां खहा जानायखौ जोङो मोनथिना मोनो बे बेफोर औ बेफोर गाज्रि जानाय आबहावाखौ होबथानो थाखाय जोंहा गिबियावनो लानांगोन गारि मटरखौ खम सालायनाय एबा एबा जोंना दारिमिन गिदिर गिदिर दारिमिनफोरखौ खम खालामनाय एबा सुबुं थानाय ओनसोलनि गोजानाव लांनाय बिदिनो जोंहा बेखौ खालाम खांनायनि उनावहाय जानांगौ जोंनि ओनसोलाव बिफां गोबां बिफां गायनाय बिदिनो जोंनाथ' दानि मुगायाव बायदिसिना गिदिर गिदिर बिफां एबा हाग्रा बारि दैफोरखौ सावस्रांना एबा एवस्रांनानै जोंना बिफां न' बायदिसिना लायो बेनि गेजेरजों जोंहा आबहावाया गेब्रेङो एबा फोरोंनायाव बांसिनै हेफाजाब होयो बेनि थाखायनो जोंहा गोबां बिफां लाइफां गायनानै बिनो थाव पेट्रल बायदिसिनानि गारिखौ जोंहा खम खालामनांगोन जेरैहाय दानि मुगायाव इलेकट्रिक एबा बेटारिनि गोबां गारि फैबाय बेफोर गारिखौनो जोंना सालायनानै माबेबा दाब खसे जायगायाव थांलाय फैलाय नि राहाखौ बांसिन खालामनांगोन बिदिनो जोंहा आबहावा गेबेंनायखौ एसेबाबो होबथानो हागोन आरोोना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो जोंना अब्ला समाबो जाबायमोन नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय बिगियान जौग जौगानायनि मोजां आरो गाज्रि खोथाफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांजों रायजलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन फिन खेबसेबाव रायलायफिननो मोनगोन एबा सावरायफिननो मोनगोनखौ औ दे नोंथां औ औ नोंथां दे